औ नोंथां
मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांसिम जासोहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनो जासिहरनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा टाइम सम दङना
औ दङ नोंथां दे मा सावरायनो नागिरदों नोंथाङा सावरायहरदो एसे।
औ नोंथां आङो जाहैबाय। इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै आङो ओ रायलायनो सानदों ओ
औ नोंथां दे नोंथाङा रायज्लायलांदो
जोंनि सा सानजा भारतावनो बयनिख्रुइबो बांसिन इन्दि सि एबा इन्दि खुन्दुंखौ मोननाय जायो जोङो भारतावनो बियो मुंदांखासिन जोंनि जायगा एबा जोंनि सा सानजा भारत जोंनि आसामानो बुंनांगोन आरो जोंनि गाननाय जे जोमफोरा ओरैनो जानानै फैया बेवहाय माखासे खुन्दुंफोर थायो आरो बे खुन्दुंनिफ्रायसो जोङो जि दानानै लायो एबा गाननाय जोमनाय मोनो आरो जोंनि उन्दुग्रा बिसिना सादोर आरो माखासे जोमग्रा सिमाफोर बे आरो जोंनि बिमा एबा आइजो माहारिया गानग्रा दख'नाफोर बेफोरो जाहैबाय बै इन्दि खुन्दुंनिफ्रायसो नाय मोनसे खुन्दुं आरोखि बिनिफ्रायसो जोङो जिखौ मोननो हायो ओ‌ जोङो इन्दि खुन्दुं बानायनो थाखाय गिबियावनो जोङो एम्फौ फिसिग्रा नांगौ बे एम्फौखौ जोङो ओ बाजारनिफ्राय एबा न'आवनो थाखानाय माखासे एम्फौ फिथोबफोरखौ बायनानै बेयावहाय जोङो बिदै दैहोयो आरो बे बिदै दैनायनिफ्राय ओ बियो लासै लासैनो ओ सिखिरि जायो आरोखि सिखिरि जानायनिफ्राय जोङो बे सिखिरिया सिखिरिखौ जोङो मोनसे दान्दा एबा मोनसे जि फोराव हायो दान्दा आलायनानै बेवहाय बिदै दैहोनाय जायो सिखिरिखौ बिनिफ्रायनो जोङो लासै लासै बे बिदै दैनाय सिखिरिया बिदै दैनायफोरा लासै लासै बिदैनिफ्राय गेब्रुनानै एम्फौनि महर लायो बे एम्फौ फोरानो ओ लासै लासै फिथोब थोबो आरोखि आं बेयावहायो जोङो औ माखासे जाग्रा आदार होनांगौ बे जाग्रा आदारानो जाहैबाय इन्दि बिलाइ बे एम्फौआ इन्दि बिलाइखौ जानानै थांनानै थायो आरो इन्दि बिलाइ ल' नङा बेवहाय खान्थाल बिलाइबो जायो आरो माखासे बिलाइफोरबो जानो हायो आरो जानला मोनला बिलाइफोरखौ जोङो होनो नाङा बेवहाय हो जोंनि एम्फौआ थैनो गोरलै एबा गोरलैआनो थैयो आरो बेयावहायो जानला मोनला बुस्थुफोरखौ जोङो खाथिफोराव मुलि एबा माखासे मोनामग्रा बुस्थुफोरखौ जोङो बे एम्फौनि सेराव लाबो जाया आरोखि बेयावहाय जुदि लाबोयोब्ला बे एम्फौआ। थैनानै थाब थैनानै थाङो आरो आरो थैयोब्ला जोंहा जोबोद गिदिर लस जायो एबा आ जोङो जे बुस्थुखौ नांगौ बे बुस थुखौ मोना होननानै बुंनांगोन बेवहायो ओ एम्फौखौ लासै लासै जोङो जेसेनो ओ जेसेनो जोङो आदार होगोन एबा इन्दि बिलाइफोरखौ जोङो होगोन एसेनो बे एम्फौआ देरगोन आरो नाथाय इन्दि बिलाइखौ जोङो नआवथ' जोङो मोना जायनि थाखाय जोङो गामि गामि गिदिं गिदिं जोङो बे इन्दि बिलाइफोरखौ नागिरनानै खांनानै लाबोनानै बेयावहाय मोनसे मुथा मुथा खानानै एम्फौखौ एम्फौनो जाहोयो आरो बे एम्फौनो जाहोनाया जाहैबाय मोनसे दान्दा खानानै होयो आरो बे दान्दायावहायो बे दान्दायावनो इन्दि बिलाइखौ मुथा मुथा खानानै आलायो आरो बिनि गाहायावहायो मोनसे जिखौ खानानै होयो बे जि जाहाथे एम्फौफोरा जानानै गो गोग्लैयोबा बे जियावनो थाब थायो नांथानानै थायो आरो गाहायाव गोग्लैबा बे एम्फौ थैगोन बिनि थाखायनो बिखौ खानानै होनाय जायो आरो आरो बियावहायो आ खानानै होनानै लासै लासैनो जाहोबाय थायो आरो आदारा जोबबालाय आरो फिन खिम खेमसेबावहायो बे ओ इन्दि बिलाइखौ नागिरनानै लायफिननांगौ जायो आरो होफैदोलाय बिनि उनाव लासै लासै एम्फौआ देरनानै जेब्ला रायो अब्ला रानायनि उनावहायो बियो एम्फौआ लासै लासै आदार जानायखौ नागारनानै फिथोब खानानै थानो हमो आरोखि आरो बे फिथोब खानायावनो जोङो बे एम्फौखौ आ खाहोनानै बिबादिनो सप्थानै सप्ताथामसो फिथोब खाहोना खांनायनि उनाव जोङो बेखौहायो दख'नानिफ्राय एबा दख खनायाव फिथोबखानिफ्राय जोङो बोखानानै बिनि एम्फौखौ जिरनाय जायो आरो जिरनानै जोङो बे एम्बौखौ आलादा खालामो आरो आर फिथोबखौ आलादा खालामो बिनिफ्रायनो जोङो इन्दि सिखौ एबा इन्दि खुन्दुंखौ बेनिफ्राय मोननाय जायो जाय बै फिथोबनिफ्राय जाय बै फिथोबखौ जोङो एम्फौनिफ्राय आलादा खालामदोंमोन एबा एम्फौआ थोबनाय फिथोब बेखौ जोङो ओ‌ इन्दि खुन्दुंआव बाहायनाय जायो आरो बिखौ जोङो फाननानै जोङो मुलाम्फा मोनो जोङो एम्फौखौबो फाननो हायो आरो इन्दि खुन्दुंखौ फाननो हायो एम्फौआबो ओ नैबे दानि दिनावहायो जोंनि बर‌ हारिनि बियो ओ‌ जो खा खाजा मोनसे खुगानि खाजा होननानै जोङो बुंनांगोन एम्फौआबो बर'फोरनिनो मोनसे ओ दोरोङारि ओंख्रिखौनो होननो नांगोन आरो जोङो एम्फौखौ जोङो जायो जायनि थाखाय बिबो बाजार हाथायफोरावहाय बिनि बेसेना गोबाङानो बिजोंबो जोङो रां खामायनो हायो एबा रां आरजिनो हायो आरो ओ इन्दि फिथोबखौबो जोङो फाननानै एबा फाना लाबानो जोङो बिनिफ्रायबो खुन्दुंखौबो जों बिनिफ्रायनो बखनानै लानो हायो आरो आरो ओ जोंङो गिदिर गिदिर कम्पानिफोराव एबा जोंनिनो गा ओनसोलफोराव जोङो नुनो मोनो इन्दि खुन्दुं दिरुननाय बेयाव जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो एबा रां आरजिनो हायो आरो बेयावहाय एसे एनैजोंल' जाया जोबोर ओ खामानि एबा बोलोनि बोलोनि बि खामानि बियो ओरैनो जिराय जिराय जाया बे खामानिया आं इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ नोंथां आं मोनसे दान्सयाव सरायनो नागिरदों बेनि सिगां सिगां आं नोंथांनि इन्दि एम्फौनि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो इन्दि एम्फौनि बागै मिथिमनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो दा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे जाहैबाय मा रावनि सायाव बुंनो सानदों आङो राव औ नोंथां राव होननानै बुङोब्ला मा ओ रावआनो जाहैबाय मा मानसिफोरनि बा सुबुंफोरनि मोनसे आ जगाजग खालामनो हाग्रा ओ मोनसे मा बियो बिजों बिजों होननानै बुंनांगौ बायदियानो जाहैबाय थारमाने बिनि गेजेरजों जोंङो सुबुंफोरा जगाजग खालामलायनो हायो गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हायो दा राव होननानै बुङोब्ला जोंङो मिथिखायो बयबो रावानो जाहैबाय मा ओ बयनिबो खुगा खुगा सोलिखानाय बा मानसिफोरनि खुगा खुगा सोलिग्रा राव जायजों जों रायलायनो हायो ओ माबा मोनसे गावनि आ साननाय हनायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायलायनो हायो आ गुबुनजों जोङो गावनि गोसोनि खोथाफोरखौ रानसारलायनो हायो जगाजग खालामलायनो हायो दा राव होननानै रायलायो नायनि गेजेरजों माखासे सोंलुफोरबो ओंखारो ओ बे सुंद'फोरखौ जेनेबा रावा मा जिनिस बेफोरबायदि मोनसे बुंनाय थायो राव होनोब्लानो रावा मा रावा मा जिनिस बेफोरखौ जोंङो बेफोरबायदि सुंदुफोर फैयो बा मानसिनि खुगाफोरावहाय रावा माबारै फैजेनखो बेफोरखौ जोंङो आ मिथिस'वा बेफोरबायदि सोंलुवा फैयोखि ओ मारैहाय जोनोम मोनजेनखो मा समावहाय बेबादि मानसिफोरा रावफोरखौ रायलायबोनो रोंजेनखो ना गोदोनिफ्रायनो जोनोम जानायनिफ्रायनो रायलायबोनो रोंखादोंमोन बेफोरबायदि सोंलुफोरा मानि गोसोआव साननाय फैयो आरो दा बेफोरबायादि गोसोआव साननाय फोरा मा होनो बेफोरनो बिदि सोंलुफोरानो ओ जेनेबा मोनसे आयदानि सायाव गुवारै ओ बेखौ नायबिजिरनाय मानाय बेफोराव बांसिन गोसो जाहोसिननायाबो फैयो दा राव होननानै बुंबाय जोंङो जेखन रावखौ मा बुहुमाव खालि ओ सुबुंफोराल' बा मानसिफोराल' रायलायनो रोंसै रायलायनो रोंदों नाथाय बेखौ मा गोदोनि समावहाय सुबुंफोराबो रायलायनो रोङामोन होननानै मिथियो थारमानि जोनोम जाजेननायनिफ्राय आ सुबुं माहारिया राव लाय रायलायनो रोंबोखादों बेखौ ओ बुंनो हाया खि मालानि समावहाय रायज्लायनो मोनबोदों बेखौबो रावबो बुंनो हाया नाथाय मानसिफ्रा जोनोम जानायनि उनावसो आरो बे जोनोम जानायनि उनावबो मामोन मानसिफोरा जिब जिबिफोर बायदि गाव गाबागाव हारसिं हालासो थालायोमोन आरो लासै लासैसो जेब्ला आ गथ'फोर बा बिफां फांसेया देरनो थाखाय गोबाव सम लायो बा लासै लासै लासैसो देरबोयो बोसोरनि उनाव बोसोर बोसोरनि उनाव बोसोर थिग बेबायदिनो ओ सुबुंफोराबो लासै लासै बुहुमाव जोनोम मोनजेननायनिफ्राय देरबोनायनिफ्राय थाबोनायनिफ्रायसो लासै लासै मा जाबोदों ओ माखासे समाज दाबोनो रोंदों आरो ओ थाबोनो रोंदों। बेफोरबायदि समनिफ्रायसो मा जाबोदों ओ रायलायनायफ्राबो जागायबोदों थारमाने रायलायनायनि गेजेरजोंसो सुबुंफोरा गावबा गावनि साननाय हनायफोरखौ रानसाबलायनो रोंनायनिफ्रायसो बिसोरबो समाज दाबोनो रोंबाय गावजों गाव ओ न'खर दानांगौ समाज दानांगौ माबा मोनसे खामानि मावनांगौ ज' ज'यै बे बेफोरबायदिखौ रायलायबोनो रोंबाय नङाबा बिनि सिगाङाव ओ इसारा एबा फावफोरजोंहाय फाव फेसनफोरजों ओ रायलायोमोन थारमाने बेफोरखौनो राव होननानै बुंनाय बायदि जायोमोन आरो। दा जिब जिबिफोरनिखो जिब जिबिफोराबोदि मोनसे आवाज दिहुनो नाथाय बिसोरखौ मा होननानै बुङा राव होननानै बुङा आरो थारमानि बिसोरो गावसोरनि गोसोनि सान साननायखौ मानसिफोर बायदि फोरमायलायनो हाया थारमानि माबा मोनसे ओ वार्डखौ बिसोरो ओ आलादा आलादा होननानै बुंनो हाया दा मानसि जोंनि रायलायनाया जाहैबाय आलादा आलादा जेखौ जोङो थांनो होनोबा थांनो आलदा फैनाय होनोबा फैनाय आलदा नाथाय ओ जिब जुनारफोरनि रावफोरा आलादा जायो जेनेबा मोनसेल' जायो ना बेनि थाखायनो बिसोरखौ राव गैया होननानै बुंनो हायो बेयो खालि आवाजल' जेनेबा गथ'फोराबो मानसिनि मानसिफोराबो जोनोम जानायनि उनाव गाबनाय ओ मिनिनाय बेफोरो फैखाखायो थिग बेबायदिनो बिसनियावबो बेबायदि आवासा जोनोम जानाय लोगो लोगो फैफाखायो आरो थारमानि ओ भारताव जोनोम जानाय ओ सैमा मावजिब्लाबो जेबादि मेव मेव गाबो गुबुन जायगायाव ओ गुबुन जायगायाव जोनोम जानाय सैमाफोरबाबो बा बेनिफ्राय लांनाय सैमाफोरबा बे बै जायगायावबाबो बिसिनि रावाव बा एखेयानो जागोन आरो बे मेव मेव बा फौ फौ सोंनायानो। बेनो जागोन नाथाय मानसिफोरनिया मा बायदि जायो रावा जोङो भारतबर्सआव जेबायदि रायलायो नाथाय गुबुन हादराव ओ बेबादि रावखौ ओ रायलायाबो जानो हागौ आलादा आलादा रायलायो आरो। नाथाय दा जोङो रावनि बागै बुंनाया जाहैबाय मा रावानो जाहैबाय मा सुबुंफोरनि मोनसे ओ मा होनदों जगाजग खालामग्रा होननाय जाखादों। आरो दा रावफोरखौ माबादि ओ फाव फेसनफोरनि गेजेरजों ओंखारबोबाय फाव फेसनजों लासै लासै थांनाय फैनाय बेफोरबादिखौ रायलायबोनो रोंबाय लासै लासैनो मा बाथ्राफोरखौ जथायनानै दानानै आ रावफोरा जोनोम जाबो दों होननानै बुंनो हायो बेफोरो गोबां लाख लाख बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोनोम जाबोदों होननानैबो बुंदों आरो। थारमानि मानसिया गावनि गोसोनि साननायखौ ओ खुगाजों जेबादि ओ रिंसारफोरखौ जाहोनानै बा सोदोबफोरखौ जथायनानै माखासे ओंथि गोनां बा बुजिग्रा ओ सोदोबफोरखौ बाहायनायफ्रानो जाहैबाय राव बेफोरबायदि बुंनो हाबाय। माने नाथाय बेबायदि सोलायबोयै सोलायबोयै मा ओ मा जाबोखो रावा गोबां बां रावारियाव सोलायफैबाय जेनेबा गुबुन गुबुन हादरफोराव गुबुन गुबुन राव रायलायो भारतबर्सआवनो गोबां राव रायलायग्रा दङ जेरै गार, राभा, बर' ओ इंराजि, हिन्दी, असमिया, बाङालि, सावथाल। ओ मालायालाम पान्जाबि बेफोरबायदि गोबां